नोंथां खोनादों अ होमबा जोङो नोंथां अ मानि सायाव रायलायनो नागिरदोंमोन
ओ जोङो बर'नि दानाय लुनाय बा गाननाय जोमनायनि बागै सावरायनोसै नामा नोंथां औ बिदिब्ला नोंथाङानो एसे बेंफोरग्रोनानै होदो नोंथां
अ जोंनि बर'नि बे गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय होनब्लाथ' जोंनि बर'फ्रा गोदो गोदायनिफायनो गावनो दानानै गानबोदो
औ-औ
बेफोरो जों थ' बुंनो थांङोब्ला जोङो ओ जों दानाय लुनाय होनब्लाथ' जोङो हिसान सलियावनो जोङो दाजोबो जोंनि आइजोफोरा
नंगौ नोंथां
अ जोङो माने गोदो जोंनि बर'फ्रा बांसिनानो जोङो आ इन्दि-इन्दि एम्फौफोर थ मिथियो अ-अ बे इन्दि एम्बौ लाथाय ए इन्दि एम्फौ एबा लाथा एम्फौखौ जों फिसियो फिसिनानै बिनि फिसोबनिफ्राय जोङो अ बेथ' मा फिथोबखोथ' जोङो एक्सट्रा खामबाय इनिफ्राय बिनि माबाखो एम्फौखो जों जायो लोगोसे फिथोबखो जोङो खुन्दुं-खुन्दुं बानायो जोङो बेखौ
औ नोंथां औ
अ फिथोबखौ बिदिनो बानायनानै जोङो बेखौ बायदिसिना बिफांनि इ बिगुर-बिगुरजों सो दो-दो बिगुर माने दैयाव सोमनानै बायदिसिना गाब जोङो गाहोयोमोन आरो बे खुन्दुंआव
औ-औ
उम बे खुन्दुंफोराव गाबगाना होनानै जोङो बेफोरबायदि जोंनि हिसानसालियाव औ हिसानखोथ' मिथियो नोंथाङा औ उम बिदिनो हिसानसालियाव जोङो हिसान बानायनानै जोङो बेवहाय मा होनो जों दायोमोन आरो जेरै बायदिसिना गाबनि बायदिसिना गाबनि दख'ना गोजा गोमो गुफुर गाबनि बेफोरबाद दायोमोन आरो जोङो दानानै गानबोदो जोंनि आइजोफोरा लोगोसे हौवाफोरनि थाखाय गामसा दादोंमोन बिदिनो गो गोमो गोथां गाबनि आरो जो बेफोरबायदिनो गावसोरनि जोमग्रा आइजोफोरा जोमग्रा फास्राखोबो गावसोरनो दादोंमोन बेफोरबायदि माखासे उल आरो गोजां बोथोराव जोमनो थाखाय उल जि दायोमोन बिदिनो उलजियावबो माखासे बिदिनो बिबार थालायनाय मा हाजो खर'नि हाजोनि सावगारि बे फारौ मैगं मेगन बेफोरबायदि माखासे मिथिंगारि ओ उम सो बिफां-लाइफां एबा जिब-जुनारनि सावगारिजों आखिनायखो नुदोंमोन आरो जों जों बांसिन जेरै दख'नाफोरावबो आरो बायदि-बायदि रोख खोमनि मुंनि दख'नाबो दादोमोन बेबानो जोङो बाया बायनानै गानामोन आरो जों गोदो
नंगौ नोंथां नंगौ
जों बायनानै गाननायखो नुयो गोदोथ' गासिबो दाजोबनायमोन जोङो न'आवनो दा-दाना लायोमोन आरो बयनिबो न'खराव हिसानसालिखो नुखायोमोन जोङो न'खर-न'खर-न'खर बयहाबो हिसान थायोमोन आरो बयबो दायोमोन गावनो बेफोरबायदिनो आरो जों गासैखौ जों मिथिंगानिफ्रायनो मिथिंगा सोरजिनिफ्राय मोनोमोन जोङो हिसान बायनाय गोनांबाबो ज जोङो औवा दंफां बेफोरनिफ्रायनो जों हिसानखौ बानायनो हायोमोन जों गासैबो बेफोरखौ मोनजोबो आरो जों बिदिनो दानानै गानबोदों आरो गोदोनिफ्रायनो आ आथिखालाव एसे जों सोलायनाय नुबाय आथिखालाव जों एसे ओ गुबुन हारिनि गाननाय जोमनायफोरखौ बायनानै
औ औ
गाननायखो नुयो आरो जों दा हौवाफोरा होमबाबो जों गामसागो जोंनि गामि गफानि ओ सेंग्राफोरासो एसे खम गा गाननायफोरा न' न'आव थाबाल'सो गामसाखो गानो जेरैबायदि मुवाफोर मिथिं दावथिं फुजा फाथाल हाबाफोराव थांब्ला जों सेंग्राफोर आथिखालाव गानला मालाय हारिनि बे लंपेन्ट सार्टफोरखौ गाननो थाङो नाथाय बोरायफ्रा बिदिनो गुबुन हारिनि सलाखौल' गानो बि गामसा आर'नाइ जोंनि न'आव न'आव दानायखोनो गाननानै थाङो आरो जोंनि हौवा माहारि बिदिनो जोङो आइजोफो फोराबो गामि बिनि दख'नाखो दाबो जेरावखि थाङा माने दख'नाखौ गानना थाङो आरो जोङो
औ नोंथां नंगौ
बेफोर बेफोरबायदिनो आरो एसे टाउन सोहोराव थानाय जोंनि बर' आइजोफोरा एसे गुबुन जाबाय दख'नाखौ गाव गाना बांसिनानो एसे गुबुन हारिनि माबाफोरखौ गानो जों बेखौ नुयो आरो जों
नोंगौ नोंथां
से खम बे नाथाय गा गामिनि आइजोफोरा एखे फुरा गाननायखे नुखागोन आरो नों जेरावखि थाङा माने न'आव थाया माने औ बेखौ जेरावखि बेरायहैया मानो बे दख'नायानो थाखागोन आरो जोङो बर' आइजोफोरनाव औ अ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना द मा मा दख खना दं जोंनि बर'नि
औ औ हागोन नोंथां
अ इसे फोरमायलाय नोंथां
औ दा जोंना बर'नि दख'ना होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गोबां रोखोमनि दख'नाफोर मोननो हायो जेरैहाय दङ जोंना बिदन बे बिदनाव जे जोंना आगर थाया बाव गोमो गोथांनि गाब लानानै जे आगर गैयै सोंनाय बा दानाय जायो बेखौनो जोङो बेदन होननानै बुंनाय जायो आरो दंबावो जोंना ओरै दावराइ मोख्रेब बा आगर गुबै बे दाावरायाइ मोख्रेबावहाय जोङो ओ जेनाखि आगरफोर लानानै लानानै दाउराय मोख्रेब बा दाउरायनि महर हां बेबायदि रोखोमनिबो जोङो आगरफोर लानानै दावराइ मोख्रेब दख'नाखौ दिहुन खुननाय जायो आरो नोंथां आरो दंबावो जोंना ओरै नाब्ले आगरजों दानाय दख'ना बा खांख्रिखला आगर दख'ना दउथु गद' बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि दख'नाफोरखौ जोङो मोननो थाङो आरो नोंथां
अ नोंगौ नोंगौ नोंथां
औ नोंथां दा बे दख'ना दानायावहाय मा मा आगजुफोरनि गोनांथि जायो नोंथाङा आंनो मोननैसो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
आगजु होनबोलाथ' आं बारा दानायखौ मिथिया आङो आगजु होनब' ' ज जोंथ' बांसिन हिसान हिसान आरो' जोङो जोङो खुन्दुंखौ जथरा खुन्दुं सोंनायफोरखौ नुदो जोङो बेफोरख जथर नुदोंआरो बे आरो बेफोरबायदिनो जोङो मा होनो ना मुंफोरखौ बारा मिथिया नुफोदों बेफोरफोरखौ आं मुंफोरखौ बारा मिथिया माने जों बिदिनो जों खुन्दुं सनो थाखाय जथन बाहायबाय बिदिनो जों हिसानसालियाव जोङो औवानि मोनब्रै एबा नारेंखल बिफांनि एबा नारेंखल माबा गय बिफांनि खुन्थिया मोनब्रै थुनानै बेयावनो बिफांनि माबा खालामनानै बिदिनो बायदिसिना बे माखु ना मा होनो बेफोरफोरखो
औ औ
बेफोरखौ बाहायनायखौ आं नुदों आरो
औ नोंथां दा बे औ बिनि मुंफोरखौ आङो नोंथांनो एसे फोरमायना होनि नोंथां औ नोंथां दा जोंनो जेरैहाय नांगौ औ ओ रासो बा जे जोङो खुन्दुंखौ मोनसे मोनसे गुदुङावहाय सोयो बेखौहाय जोङो रासो होननानै बुंनाय जायो आरो नो जोंना नो जेनाखि दुरुंङावहाय आरोबाव जोंना खुन्दुंखौ सोबावनांगौ जायो बेनि थाखाय जोङो नोखौबो गोनांथि आरो जोंना दङ जेरै माखु बा रासो बा जोंना दङ गनसा बावदांगि आरो फुथुल बेफोरबायदि रोखोमनि जोंनो गोनांथि जायो आरो नोंथां दख'ना दानो
नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां
दा दख'ना दानायखौहाय जोंनि खाथि खालानि ओनसोल ओनसोलाव दाबो जोंनि न' खाथिफोरावहाय नुनो मोननाय जायोथ' बिनि थाखायनो आङो मिथिगौ आरो बेनि थाखायनो नोंथांनो आं एसे फोरमायना होनाय जाबाय
न'बा नोंथां अ नोंथाङा गामसाखौ माबायदि दायो मिथिगोन ना
औ औ मिथियो नोंथां
अ एसे फोरमायलाय नोंथां
औ नोंथां दा गिबियावनो जोंना गामसाखौ दानो थाखाय खुन्दुंखौ नांग्रोगौ जायो दा जोङो बे खुन्दुंफोरखौ लाबोनानै जोङो बेखौहाय खनसे थुनग्रोनांगौ जायो आरो जे सोरखिफोरावहाय जाहाथे बिनि जेथोफोरा खारो दा बे जेथोफोरा जेब्ला खारो अब्ला जोङो बबिनाव मारिखांनानै जोङो बेखौ सोंनो थाखाय रेडि खालामनाय जायो आरो दा सोंनाया माबोरै होननानै बुङोब्ला जोङो ओरै मोनसे लावथि बा हरै मोनसे लावथि बिदि खालामनानै जखा सुनानै खि नों गांफे सोङो बेफोरबायदि जखा सुनानै बेखौहाय सोंनाय जायो आरो थांलाय फैलायै आरो दङ जोंना बे सोंखांनायनि उनाव खानो आरोबाव मानो खानो होननानै बुङोब्ला जेनाखि जोङो सोंनायावहाय जेथोफोर जायो बेखौ सा फा खालामनो थाखाय आरो आरो जोंना बेखौ सोंखांनायनि उनाव फानो जे गान्दैफोरावहाय दा बे गान्दैयाव फानखांनानै जोङो बेयावहाय नोफोरखौ खनो आरो नो खनखां थुनानै जोङो बेखौ रासोआव खायनाय जायो आरो जोङो खायखांनायनि उनावहाय बेखौ बे हिसानसालियावहाय लांनानैहाय दानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां
औ नोंथां
गोबां गाबनि जे दानि बोथोरावथ' गामसा ओंखारसै गोसोम बा गोथां बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि गाबनि औ
हेलौ जोंङो दाथ' हिसानखौ हिसानावथ' गामि गफ दायो होमबाबो जों आथिखालाव बायदिसिना ओ हिसान बायदिनो मसिन मेचिनाव जोङो दानाय लुनायखौ नु-नुयो आरो आथिखालाव जोङो लाइननि लाइननि दानाय आरो ओ जोंथ' ओ बेफोर इन्दि खुन्दुंखौ बाहायनो अनगा आथिखाल पलिस्टारनि माबाफोर ओ मेचिनफोराव बानायनाय बेफोरखौ गामसाफोरखौ जों गानो दख'नाफोरखौबो गाननायखौ नुयो आरो
नोंगौ नोंथां
अ खिन्थु बेफोरो बारा मोज जां जाया होनना खोनादों आङो दख'नाफोराबो जा गाननो मोजां जाया पलिस्टारनिफ्राय बानायनाय माबाफोरा गामसाफोरा औ जोंनि इन्दिनि बायदि कम्फर्ट मोना आरो
औ औ नंगौ नोंथां ओ जोंना आखाइजों दानायफोरा बांसिनै गुसु बा खेबसे गानबाथाय बे गुनो रोङै बेफोरबायदि खौ जोङो गाननानै मोनदांनायखौ मोनो आरो नोंथां बे हाथायनिफोरा बांसिन गरम बा जोहेव बेबायदि रोखोमनि जोङो मोनदांनाय मोनो
औ
औ नोंथां बुंनो थाङोब्ला जोंनि गोदोनि आखाइजों दानायजों हाया आरो नोंथां
नंगौ नंगौ नंगौ आखाइनि दानायानो गुबुन जाखायो आरो एखदम आरो जों जों गाननानैबो ओ जोबोर मोजां मोनो आरो आखायदो दानायखो
औ
पलिस्टारफोराथ' बा-बारा दिनबो थिखिगैया खाननैसो उनावनो मुसिजोबो आरो
औ
बेफोरो जोंनि इण्डिया थाब मुसिया बेफोरो पलिस्टारफोरना मुसिजोबो आरो
औ औ नोंथां।
होमबा नोंथां जोङो दोनथ'नो सिजां जोंहा समा जाबाय। जोङो दोननोसै होमबा न' नोंथांजों रायज्लायना जोबोर मोजां मोनदों आं नोंथां। गोबां मिथि आं दख'नानि सोमोन्दै मुंफोरखौ मिथिबाय आगजुफोरनि मुंखौ मिथि बाय आं मिथियामोन आरो बेफोरफोरखौ नोंथांनिफ्राइ मिथिमोनना जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां औ गोजोन्थों।